गोजोन मोना गोजोन हर।
गोजोन हर। मा खालामदों नोंथांङा?
यो आङो दोङो इदिनो ओरैनो जना दोङो नोंथां। जों रायलायनोसै नोंसिनिखिनजाय मा बेराय बेरायजा थाव थावनि दं।
जोंनिथिं बेरायजाथाव थावनि इमान मोजां गैया होमबाबो जास्ट ओ इक' पार्क होननाय मोनसे जायगा दङ जेयाव सिलद्रेनफोरा थाङो ओमफाय बेवहाय जेबो गैया जास्ट सोरगिदिं मोजां आरो। बिफां लाइफां बुंफबनाय ओमफाय। बिथिं साइदाव आरो नावकाता होननाय मोनसे जायगायाव जोहोलावफुरि। पार्क दङ जोबोर मोजां ओरैबायदि ट्रेन्दिं जागासि सिनोदा ओमफाय बि बिबार बागानफोर मोजां मोजां बिबार दङ' बायदिसिना रोखोमनि बिबार आमफाय सिलद्रेन फोरनि थाखायबो मोजां ओ बहुत रोखोमनि गेलेग्रा दङो।
ओम।
ओमफ्राय नोंसोरनिथिं फोरमायलाय।
जोंनिथिं ओम दा फेमास मुंदांखा जानानै दोङो मावाउजि पार्क होननाय। एमफ्राय बिदि थिं आरो दारागाव। आरो बिथिं सु सुकि इदि दोङो इमफ्राय आरो जोंनि थिं भुटानाबो खाथि जायो बाहाय भुटानावबो भुटान थिंजाय बो थांजायो। भुटाना भुटानाव फर्टि फर्टिफाइभफोर फटिफाइभ उम।
सा मोजांङानो।
उम। ओमफाय इ दाथ थ' जोंनिया मा होनो बिदुुङा बिराद बांबोदो गोलोम बोथोर गोलोम बोथ थोर जायाखैयानो थेवब्लााबो बिदुङा ओरैबादि बांगासिनो, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो लुगैयो?
गोलोम बोथोरा बांगासिनो बांनायालाय। दा आरो एसे कम बावसो। खिन्थु आरो आगस्ट मा फैबाथ' आरो बांसिनसो जाबावगोन। बोथोराबो बारा दा टाइमाव थिग नङा। अखाबो सान्दुंबो बेजोंनो एसे थान्दाबो जायो गरमबो जायो इदिनो आरो दा बोथोराव सोलिगासिनो।
ओमफ्राय दाथ' जेनेब बा सानफ्रामबो माने अखायानो हाफ्रामो ओरैनो थामजि मिनिटनि थाखाय। बे मानि थाखाय जागासिनो बेखौ नों थाङा मा सानो? बे जे अखाया दसेनो हालायबाय हानानै दसेनो हाखांनायनि उनावनो सानदुं दुंलायबाय आरो खोमसि जालायबाय ओमफ्राय सानफ्रोमबो बेफोरबायदिनो स सोलिगासिनो नोंथाङा बेनि बागै मा सा बुंनो सानो।
बेनि बागैथ' आङो बुंनो मा बुंगोन जेनेबा दासान्दिथ' बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ जायगा लाना जायगा अखाया बेबायदिनो हागासिनो। दाबसे अखा हायो दाबसेथिं अखा हाया।
उम
आरो मोजाङै हा-हाथेरा अ ए थाइफ्रिनाय मानाय एदिनो सोलिगासिनो आरो नोंसोरनिथिं दा अखाया माबाय देे हागासिनो
अ अखाया अखाया बिदिनो जेरै आं बुंदो दा जेनेबा दसेनो हायो ओमफाय आरो सान्दुं दुंलायबाय बिदि दसेनो आरो अखानायै हालायगोन फुङावनो हागोन दसे बिदिनो जेनेबा बा बारबो दसे बारगोन ओमफ्राय अखाबो हाबाय थाइफ्रिगोन बुरजाबो दसे मालाबा बुरजाबो हालायबाय आरो दसेनो दसे थनानैनो सान्दुं दुंहालाय बेफोरबायदि जादों। दाथ' माइ गायनो नि बोथोर बे माय गायनायनि नि बोथोराव थ' जोंनिथिंजाय उम माने अखाया नांगौ बायसा फैनाय रखम जादोंआनो माने थाइफ्रिदोंबाबोथ' माने दा बोथोराव जेनेबा दाथ' बारा दै नांखायामोन नालाय सलिद आरो ना
दा सालिदों। गायनाय फुनाय जागासिनो ना नोंसिनिथिं।
जोंथिं सलिगासिन
उम उम जोंथिं बो गायदों ओरैनो नोंस सिनथिं मा मा माइ गायनाय जायो? हेलौ हेलौ हेलौ खोनायासै आङो। नेटवार्कआ एसे माबा जादों नामाथाय नोंना?
माइबा माइब्राखान
अ अ नांथार